औ ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ ओमफ्राय सानसुनि जानायफ्रा जाखांय नामा नोंथां?
जानायालाय जाखांबायमोन नोंथां।
अ आरो माइ गायनायफ्रा माबि सोलिगासिनो दं नोंथां?
गायनायफ्राथ' बिदिनो सोलिगासिनों गायखाङाखै नोंथां एसे दंबावो।
अ दंबावो आरोना?
औ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय माबोरै सोलिगासिनो?
जोंनाबो जोबहां जोबहां नोंथां बोथोरा एसे गाज्रि खालामना होफैदों नै जोबहां जोबहांआव अखाया हाथ'बना होआखै माथो सान्दुंसो दुंगासिनो दं दा‌मानि
औ ओमफ्राय खबरफ्रा मारै नोंथां?
खबरफ्राथ' बिदिनो दंसाबो दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो माइ गायनाय आलि खोनायफ्रावनो थांलागानो दं माथो। दो समफ्रा औ दा दिनै एसे रेस्ट लाबाय। औ ओमफ्राय न नोंसिरनिथिंलाय बोथोरफ्रा बोरै सोलिदों नोंथां।
बोथोराथ' जोंथिंथ' बिदिनोलै जोंथिंबो सान्दुङानो। दुंगासिनो माने दासान्दि अखायानो हायाखैना। बिनि थाखायनो माने गायनाय फुनायाबो एसे जारला जागासिनो दंथारो आरोना। ओमफ्राय गामिफ्रावलाय गायखांगोन ना माखो?
गामिफ्रा सोरहाबा सोरहाबा एसे दंबावानो नोंथां बोथोरनि गाज्रिया। बिराद गाज्रि खालामना होदों देग्लाय सोरखौबा सोरखौबा औ। औ सोरबा बे सिगाङाव गायनाया गायनो हाबाय आरो उनाव गायनाया थ' दङ आरो गेजेर नां हांनानै। सोरबा बिदिनो सोलि।
जोंनियावबो बिदिनो जानानै दं गायनायासो गायनो हादों। गायनो हायो हायाखै आथिखालाव माने। दानि मुगायाव हाजिरा फुजिराबो मोननो गोब्राब जाबायदि नागिरबाबो मोना माथो आलि दामग्रा आलि खोग्रा औ आरो माइ औ माइ गायग्राफोरखौबो नागिरनोनो मोननो गोब्राब जाबायमोन दानि जुगाव।
औ गावबा गाव जाजोब्बाय
आरो माइ गायग्राफोर लाबाबो हाजार हिरा हुजिरायानो माथो दामानो औ
औ
दाम होसि होनानै आरो लांलाय लाबोलाय खालामनानै औ आरो आरो मा बेदरबो जाहोलायबावनांगौनो दाना
बेदर जाखोलायबावनांगौसोथोन आरो जोंथिबो बिदिनो सोलिगासिनो दं नोंथां माथो बुंबावनो आरो
बिराद जारला न'आवहायसो खाङै खाङै लायबावनांगौ जाहैदों माइ गायग्राफोरखौ गारि लानानै
दाथ' मा खालामनो नांथारगौबो नालाय होनांगौबो जायो।
औ उफाय गैयाना। आरो औ गायाबाबो मोनजाया।
औ बिदिनोसै ओमफ्राय नोंथाङा दा फ्रि नामा नोंथां।
फ्रियाथ' फ्रि नोंथां।
अ होमबा बिदिबा नोंथाङा फ्रिबांनाव मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन दा अ टपिकआ जाहैबाय। नोंथां गोदोनि आरो दानि। फायखारि एबा माल फान्नायनि सायाव बेफार फालांगिनि सायाव आरोना नोंथां।
गोदोनि आरो दानि सायाव
औ नोंथां
औ बिदिब्ला आं फंनैसो बुंलांसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां फोरमाय‌ जासिगोन दे।
जोंहाथ' गोदोनि आरो दानि बेफार फालांगि बुङोब्लाथ' जोङो माने गोबां सोलायनायखौ नुबोदों आरो ना। माने गोदोनि समावहाय जोंहा मा बेफार फालांगिया माने बांद्राय जौगासाराखैमोन आरोना एबा मा होनो सुबुं माहारिया गोदोनि समावहाय बेफार फालांगि खालामनानै माने बांद्राय दावगानो हायाखैमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों मा नुबाय बेफार फालांगिफोरखौसो माने जों बांसिन बांसिन गोबांसिन माने दावगानायखौ नुबाय आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों औ।
औ गोदोनि समावहाय बेफार फालांगि खालामो मोनब्लाबो जोंहा मा बुरजा रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा मा गोदोनि समावहाय मुवा बेसादनि दामा गोबां खममोन आरो नोंथां नामा गोबां बुरजा मुवा बेसाद फाननायनि उनावसो जोंहा मा माखासे रां आरजिनो हा हायोमोन आरो नाथाइ नोंथाआबो नुबाय जानो हागौ आथिखाल मुगायाव जोंङा मा मुवा बेसाद एबा मैगं थाइगं बायदिफोरनि दामा मा गोबां जानो हमबाय आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ खोनादों नोंथां नोंगौ
जोंहा उम बिनिखायनो आथिखाल मुगायाव मा जायफोरा बेफार फालांगि खालामो बैसोरखौसो माने जों गोबां जौगारनायखौ नुबोबाय आरो आरो मोनसे खोथाया बेनोदि गोदोनि समावहाय मा हान्था मेलाआ जौगानाय नङामोन मोन बिनिखायनो बिसोरो मा बेफार फालांगि खालामोनब्लाबो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मा माल माथा एबा मुवाफोर फोरखौ माने लांनानै फानहैनो हानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो आरो गोबां बिबांनिबो लांनो हायामोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोंहा मा हान्था मेलायाबो जौगाबाय आरो मा लामा सामाफ्राबो मोजां जानायनि जाहोनाव बिसोरो मा सानसेनि गेजेरावनो गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय लांनानै माने हाथाय बाजार एबा थटाउन स सोहोरफ्राव फानहैनानै सानसेनि गेजेरावनो माने जों गोबां रां आरजिनायखौ खौ आथिखाल मुगायावहाय नुनो मोनदों आरो ओम आरो जोंहा बुंहनो थां थाङोब्ला बिसोरो मा बेफार फालांगिफोरहा फालांगिरिफोरा मा मुवा बेसादफोरखौ गामिआरि ओनसोलाव मा ओह खम बेसेनाव बायनानै बिसोरो टाउन सहर एबा नोगोरफ्राव माने बै मुवा बेसादखौ माने बिनि दाबल एबा नै गुन बांसिन दामावहाय फानहैनानै बिसोरो माने मुलाम्फा जायो आरो बेबायदिनो बिसोर माने बेफार फालांगिफ्रा माने गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनदों एबा रां आरजिनायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन आरो उम नाथाय गोदोनि समावथ' बेफोरबादि गैया गामि एरिआफ्रावनो माने गामि एरिआनि हाथाय बाजारफोरावनो फानोमोन आरो बिसोरो गोबां बिबांनि मुवा बेसाद मैगं थाइगं बायदिफोरखौ खौ फानोमोनब्लाबो बिसोरो मा गोबां बुरजा रां आरजिनो हायामोन आरो बिसोरो माने मैगं थाइगंनि दामानो गोबां खमखा नालाय बिसोरो माने बुरजा फानबाबो बिसोरो माने बुरजा रां मोननो हायामोन आरो नाथाय जों आथिखाल मुगायावहाय नुबोबाय मा होनो एसेल' मैगंनि दामानो जोंहा मा गोबां बेसेन गोसा जानो हमबाय जायनि जाहोनावहाय आथिखाल आथिखाल मुगायावहाय माने बेफार फालांगिफोराहाय मैं थाइगं मुवा बेसाद बेसाद फाननानै माने गोबां रांखावरि आरजियो आरो ना बिसो बै रांखावरि आरजिनायजोंनो गावनि न'खर सालायनायजों लोगोसे गथ' ग'थाइ ग'थाय फोरोंनाय बायदिफोरावहाय माने बैफोर रांखावरिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो मा आथिखाल मुगायाव जोंहा दारिमिनफ्राबो एबा कम्पानिफ्राबो बांनो हमबाय आरो आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनो माखासे गिदिर गिदिर कम्पानि नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबादि नुनो मोनामोन आरो आथिखाल मुगायाव माखासे गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा माने सुबुंनि एबा मानसिफोरनि मेगनाव नांनाय मुवा बेसाद दिहुननानै जों मा सुबुंफोरखौ लानो लुबैहोनाय एबा बायनो लु लुबैहोनखौ नुनो मोनबाय आरो आरो बैफोर मुवा बेसाद खौ लानानैनो माखासे बे बेफारिफ्रा हाथाय बाजाराव फानो आरो सुबुंफ्रा बेफोरखौ नुनानै बायनो लुबैयो आरो बेखायनो सु सुबुं माहारिआ मा होनो आथिखाल मुगायाव दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ दाम गोसाबाबो बायनानै लाबोना न'र ाव बाहाय फैयो आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदियाबो गैयामोन दारिफ्रा बिनि जाउनावहाय गोदोनि समावहाय फाननोबो हायामोन जाहैबाय आरो गोदोनि समावहाय जोंहा रांखावरिया खम जानायनि बिसोरो मा बांद्राय दाम गोसानि मुवाफोरखौहाय जों बायनायखौ नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय बांसिन बांसिन माने खम दामनि मुवा एबा बेसादखौसो जों बायनायखौ नुनो मोना मोनोमोन आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा? गोदोनि आरो दानि जुगनि बेफार फालांगिनि सायाव औ
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनि
औ
थ' जोंनि बेफार फालांगिया बिराद दावगाबाय दानि जुगावथ' मा बुंनो आबादारि आरो बेफारिफोरनि गेजेरावसो बांसिन फैसायानो दं होनजायो थाखा फैसाया मानो होनोब्ला दानि जुगाव ' आबादारि बिबांखौथ' जोंनि आसामाव बारा नुनायखौनो मोनला मानो होनोब्ला सोरबा आबादखौ मावोब्लाबो माने नांगौ जिनिस एबा गोनांथिनि जिनिस बो सोरबा मावनो रोङा मानो होनोबा सोरबा आबादारिफ्रा ओरैनो लकेलनि थाखाय मावनाय जायो बेफोरखौ लकेल हाथायफ्रावनो फाननाय जायो आरो ना नाथाय जाय सुबुङा एसे गोरों गोरा बेफोरो एसे गोजौ थाखोनि आबादफोरखौ मावो आरो मोजां बेफारनि गेजेरजों मोजां बेसेनाव फाननो हायो आरोना नोंथाङा आरो गोदोनि दिगावथ' बिदि नङामोन हान्दा मलाायनि थाखायबो गोदोनिया एसे प्रब्लेममोन आरो गोदोनि सुबुं फोर आबादफोरखौबो मोजाङै मावनो हायामोन जायनि जाउनाव थाखानि फैसानि एसे प्रब्लेम जायोमोन। नाथाय दानि जा रोंगौथि दं बेखौ सुबुंफोरा बाहायनाय थाखा फैसाफोरखौ बेफार फालांगि गेजेरजों खामायनो हायो। बेफार फालांगिखौथ' गोबां रोखोमनि खालामानो नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखागौ गोबां रोखोम रोखोमनि बेफार फालांगि थायो गस्ला लंपेनन्ट जि जोम जाय जाय हायो बेखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ' दानि जुगावथ' गस्ला लंपेन्ट गासिनिबो आंखालानो होनजायो आरोना नोंथां। गोदोनि दिननि बादिथ' नंला दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव हान्था मेलानि प्रब्लेमबो गैखाला गोबां रोखोमनि बेफार फालांगिखौ जोंथ' दा खालामनाय नुनो मोनो। जोंथिथ'थाय फ्राय बांसिनानो आबादनि बेफार फालांगिजों खालामनाय नुनो मोनो। बेफार फालांगिया आबादनि सायावनो बांसिन सोलियो जोंखैजाय दा नै बानलु आबादफोर खेथि मावो फायखारिफोर लाङो गोजानाव एक्सपर्ट खालामो फानदिंहैयो बेबायदिनो आरोना औ दाथ' बिदिनो सोलिगासिनो दङ
औ औ। खोनादोंना नोंथां।
हेलौ खोनाबाय द नोंथां औ। नेटनि एसे प्रब्लेममोन नोंथां औ दा। द' बेफोरार फाल आरो गोदोनि जुगनि बायदिबोथ' थाखाला दानि जुगाव
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आरो माथो बुंबावनो औ। खोनादों नोंथां औ।
आथिखाल मुगायावथ जोंहा मे बेफार फालांगिजोंसो बांसिन जौगासारनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ जा हायो गासिबो गावबा गावनि बिथिं
औ नंगौ नंगौ नोंथां मानो होनोब्ला। बांसिन सुबुङानो जोंहा मा बेफार फालांगियावसो नांसोमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा माने बेफार फालांगियाव बांसिन रां खामायनो हानायखौ नुनो मोन्दों आरोना मानो होनोब्ला बिसोर। बिसोरो माने खम बेसेनाव बायनानै माने। बायग्राफोरनो माने बांसिन बेसेनाव फाननानै माने जों गोबां मुलाम्फा। खामनायखौ नुनो मोनदों आर ना नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ नों मो जागोन नोंथां दे